औ नोंथां
हेल' खोनाबायना नों हेल' खोनाबायना औ औ-औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
नों नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंना
दे दे औ दे सों नोंथां दे औ
नोंथांनाव मोनसे सोंथि साननो सोंदोंमोन खोन
दे हागोन दे
उम अ नोंथांनाव आं मोनसे टपिकनि बागै रायज्लायगोन नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय आं आबादनि सोमोन्दै नोंथा नाव एसे हानायखिनिखौ नोंथाङा फोरमायना होदो आबादनि सोमोन्दै मा मा आबादाव मानि गोनां थि जायो आरो माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंथ' आबाद जों नि ओनसोलाव जेनोबा माइ आबादा सोलिसिनो माइ आबाद मावो। बे मा आबाद मावनायाव सिगाङाव जों जेनोबा आबाद खालामनो थाखाय माइलि माबानाय जायो माइलिनांगौ जों माइखौ
औ।
जिखि नांगौ बेखौ बेखौ माबानाय जायो माने बिहरनाय जायो ओ बिनि उनाव बे जेराव फोगोन बे फोगोन जायगायाव बे दब्लायनिबा जेनोबा जिखिनि हा हा गायनोबा दब्ललिनिफोर नांगौ आरो जेनोबा
औ।
खोथिया फोनो फोग्रोना लानांगौ थार माने दब्लायनै। ओमफ्राय बेयाव बेखिनियाव जोंनो ट्रेक्टरनांगौ जायो। ओमफ्राय
औ।
आलिया खदाल खदाल नांगौ जायो। ओमफ्राय
औ औ खोना
खोनादोंना? औ, बेखौ खोथियाखौ फोखांनानै खोथियाखौ फोखांनानै जेनोबा खो थिया जौबाथाय ओमफ्राय बे बाखिनि हाखौ खदालजोंनो फिसा फिसा दब्लाय खालामजोबनाय जायो थारमाने। खदालजों। बेनि उनाव
औ औ।
बेयाव गायनाय जायो आरो माइखौ दा नोंथांमोननिथिबो बिदिनो गायोबा
ओरैनो दा आबाद गायनो थाखाय ना जे आगजुफोर नांगौ जायो एबा मा मा हाखौदि फोमोननाय जायो गायनो थाखाय बेयाव मा मा। बाहायनाय जायो जेनेबा
बे। सिगाङावथ' जेनेबा नांगोल बाहायोमोन नांगोल नांगोल दाथ' बेफोर खम जाबाय नालाय दाथ' बांसिन ट्रेक्टरखौनो बाहायो। ट्रेक्टरजों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो जोंथ' दा जोंनि ओनसोलाव हेन्द ट्रेक्टर ट्रेक्टर गिदिर बेफोरखौ बाहायो आरो फास्टाव फोमोननाय
औ।
बिदि थायोना ओमफ्राय खदालाय खदाल खदालथ' नारगौ ना आलिनो माबानो बिदि आरो। खदाल टेकट'र नांगोल बिनो मेइन आरो।
अ। ओरैनो दा माइ आबादनि सोमोन्दै माइग्लिफोरनि नाम मुं खोन्थानो हागोन नामा? मा मा माइ ग्लि आबादनि मुं औ दे खोन्थालाय।
माइलिफोराथ' जेनेबा नों मा माइ मावनो दानाथ' गोबां माइ जेनेबा जेनेबा रनजित बा नों रनजितनि माय नों दोननांगोन बायलायबाबो मोनो दानि जुगाव। दखानफोर बायना लायबाबो मोनो रनजित बा रनजित माइब्रा बा माइब्रा बिनि मायलिखो सोमनांगोन आदा ओमफाय फोनांगोन खोथिया फोनांगोन ओम बै खोथिया फोनानै बेखौ गाय-गाय-गायसिगोन होमबानो बे जासिगोन आरो माइ जासिगोन देरसिगोन बि
औ औ
ओमफ्राय जेब्ला मोनो हानो सम जायो होमबा जों बे खासि बाहायो
औ ओरैनो दाथ' औ हानो समाव जेनेबा दा गामियारि ओनसोलावथ' मानसिफोरजों हायो ओमफाय दा गोदान आगजुफोर ओंखारबाय जेनेबा दा बेफोरनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ आगजु होनबाथ' दाबो खाायसिजोंनो हायो जेनबा ओमफ्राय खाासिनो हायो ओमफ्राय जे माइ बुरजाबाथायथ' खा हाखनो हाया मोनबा हमना ला बेलग खारामफोरावबा मिसिनजों हायो दाना मिसिन बे
औ
मिसिनजों हानानै दाइरेक माइ औ औ दाइरेक माइ दिहुनखायो बिदि दं आरो
ओरैनो दा आबाद दे माइ खोथिया गायो ओमफाय दा माइ ओंखारनोसै समाव मा मा हासार सारनाय जायो? एसे खोन्थानो हागोन नामा? हेलौ
माइ ओंखारनोसै समाव
औ जिकुनु माइ गायखांबाय हेल'
माइ मोजां
हेलौ
खोनायाखै नोंथां औ बे बे माइ जा थानोथाखाय बारा मोजां जा या खै बेलेगथ' बिदि मुलिफोर सारो हाग्रा थैनायनि मुलि दा हेलौ औ हेलौ मा जाखो नोंथां? औ